औ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां खो
औ मा खालामगासिनो नोंथां दा
अ नै दा गरमखाय एसे बार जागासिनो नोंथां जिरायनानै बायहेरायाव बारान्दायावनो औ औ नोंथां फ्रिया फ्रि
अ आं नोंथांजों आं नोंथां माने आं मोनसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ औ औ मा खोथा नोंथां?
माने नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जेनेबा बांसिन जानो मोजां मोनो
औ औ
जेनेबा ओरैनोथ' जोङो बांसिन ना, बेदर बेफोरो जानो मोजां मोन ना बेफोरनि अनगायैबो जेन'बा ना, बेदरखौ लाफानानै मा मा ओंख्रिखौ नोंथाङा मा माजों जानो बांसिन मोजां मोनो।
औ नोंथां
बिदिनो ओंख्रि बिदिनो ना बेदर ओंख्रि होनोबाथ' माने ओ ना ओंख्रि बेदर बा नाफोरजों लगायनानै ओंख्रि जानाय बेफोरजों नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौनो होनदों दा अ
माने बेफोरबायदि ओंख्रि होनोबाथ' आंनि साबसिन ओंख्रिफ्रानो जाहैबाय माने
खुमब्राजों आं हांसोखौ माने सबसे मोजांसिन गोथावसिन मोनो आरो माने आंनि थाखाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओमफाय बिदिनो सामजों सबाय थाबाय
औ
औ ओमफ्राय ओरै जोंहा अमा मेजेमजों नारजि आं बेखौ बहुद मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो ओरैनो बर' फोरनि ओंख्रि हिसाबैथ' ओरै अनदलाजों दाउखौबो जानाया जायो खिन्थु होमबाबो आं एसेबां माने मोजां मोना आरो माने नोंथां बे अनलाजों दाउजोंखौ माने नोंथांङा लाय बेफोरनि बागै मा माखौ साबसिन मोनो।
आङो जोङो जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर होनोबा आंबो आंनि साबसिन ओंख्रियानो जाबाय बेदरनि मादाव अमाया थाखाबाय नोंथां अमाखौ आं माने जानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां। ओमफ्रायो अमानि अमानि उनावनो आङो जानो मोजां मोनबावो लकेल दाउ न'नि माने फिसिनाय दाउ आरो बे न'नि फिसिनाय दाउखौबो आं जानो मोजां मोनो। ओमफ्राय बिसोर ओंख्रि थाबा माने गुबुन ओंख्रिफोर खौ आं जानोनो मोजां मोनखाया आरो बेदरफोरनि मादाव माने बिसोरो बेदरफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोन मोजां मोनो आरो आं दा आङो बेनि अन ओ जेनेबा नारजि अमा बेफोरो आंनि मेन साबसिन मोजां मोननाय माने ओंख्रि आरो अनलाखौबो आं जानो मोजां मोनो अनला बेफोरखौ जानो मोजां मोनो नाथाय आङो अनलाखौ एथबां माने जानाय जाया आरो जानो मोजां मोनोब्लाबो माने जाबाय थानाय जाया आरो मानो होनोबा अनलाया जेनेबा जोंनि माइरंजोंनो बानायनाय जायो नालाय दा ओंखाम जानाय समाव ओंखाम जानाय समाव माने माइरंखौनो जानाय बायदि जाखायो बेनि थाख खाय माने ओंखामखौ जोङो अनलाजों जायो बा बारा जानो हाया आरो बिनि थाखायनो आङो माने अनला ओंख्रिखौ बारा जानो मोजां मोना। दा नार्जि ओंख्रि होनोब्ला नार्जिजों अमाजों होनोबाथ' आंनि साबसिन ओंख्रिखा दा आङो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ माने जानो बिराद मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ जेनेबा दाउ थाबाय दाउजों आलु बिदिनो दाउ एवनाय बेफोर खौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथां ओमफायो बिनि अनगायैब बो मैगंफोरनि खोथा रायलायोबा आंनि सा साबसिन ओंख्रियानो जाबाय लाफा सुलाबारि सोरजिना ओंख्रि बेफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरो सोरजि ओइ सोरजिना ओंख्रिफोर थ' ना बालाबाथिया गोरलै गोरलैफोरजों माने संनानै जायोबा बिराद माने मोजां आरो गोथाव जायो जानो बेनि अनगायैबो नाफोरखौ आङो जेनेबा फ्राय एवनानै बालाबोथियाफोरखौ बोथिया नाफोर बेखौ फ्राय एवनानैसो मोजां मोनो। आरो ओंख्रि जानो मोजां मोनो आरो
हेलौ‌ नोंथां
बेनि अनगायैबो औ खोनादों नोंथां खोनादोंना खोना खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां दे औ औ दा
ओ मोन औ अ बिनि अनगायैबो आङो बेदरफोर होनोबा जेरै नोंथाङाबो दहाय होनदोंमोन हांसो खुम्ब्रा बे हांसो खुम्ब्राखौबो आंबो जानो बिराद मोजां मोनो नोंथां। नाथाय आथिखालाव माने हांसोनि माखासे जेनेबा बेसेनफोरा बांनायनि जाउनाव जोङो हांसोफोरखौ एसे बारा जानो हानाय जाया आरो नोंथां न'खराव फिसिनानै जायोबाथ' मोनजाबाय बिनि थाखायनो ए हांसोफोरखौ जानो हांसो बेदरफोरखौ जानो माने बारा मोननाय जाया आरो नोंथां जोङो ओरैनो बांसिनै अमा अमाफोरखो जानाय जायो दा नोंथाङा बिनि अनगायैबो जेरै नों दहाय बुंनाय बादि बिनि अनगायै बै गुबुन गुबुन माबेखौबा जानो मोजां मोनबावो नामा नोंथां?
औ मोनो नोंथां मोनो बिदिनो सान दुं गोसाफ्राव माने गरम बोथोरफ्राव माने मैथा बांगाल रुनानै जानो बहुत मोजां मोनो आं आरो नोंथां माने
अ अ
औ ओमफ्राय बिदिनो मैगंफोर होनोबा बिदिनो बिदिनो हाग्रानि मैगं बे थास बिबारजों अमा बेदर बिदिनो थास बिफं थास बिबार बेफोरखौबो आं बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां माने हाग्रानि बुस्थुफोरखौ
औ
दिंखिया भाजा बिदिनो औ ओमफ्राय बिदिनो लकेल दाउफोरखौबो माने आङो माने गोरानै फ्राम फ्राम एवनानै जानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां
औ
औ
ओमफ्रायो
ओमफ्रायो बिदिनो दङ हाग्रानि मैगंफोर होनोबा इलाइसि एलाइसिफोरखौबो माने बहुद बिदिनो जानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ माने फाजा एवनानै जायोना इलाइसिफोरखौबो
औ औ
औ नोंथाङालाय एलाइसिखौ जाफेराखै नामा
जाफेरबाय ओ नों नोंथां माने बांद्राय जानाय जाया आरो एलाइसि मैगंफोरखौहाय आङो बांसिन ओंख्रिफोर होनोबा फुङावथ जोङो बांसिन ना बेदा ओ बांसिन ना बेदर जानो मोजां मोना माने
औ औ
ओम बांसिन फुङाव ना बेदर जायोब्ला माने देहाफोरा एसे जाबाय थायोब्ला उसुबिदा जानो नागिरो आरो दा बिनि थाखायनो बांसिनै आङो माने जानो मोजां मोनो। जेनेबा फुंनि समावहाय आलु एवनाय आलु बिदिनो दालि जहल बेफोरबायदि माने ओंख्रिफोरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो आंबो मोजां मोनो नोंथां दहाय नों जानाय बायदि जेनेबा ओ मैथा बांगाल बे मैथा बांगालफोरखौ माने सान्दुं गोसा ओ जायोबा माने जों सिगांनिफ्रायनो फोथायबोयो नङा होमबा माने आमाय मोननाय जे माबाफोरा सान्दुं गोसायाव जायोब्ला हामो होननानै जोंनो फोथायबोयो बेनिखायनो जाबोयो आरो ओमफ्राय माने आंबो जानो मोजां मोनो आरो बिदिनि थाखाय ओमफ्राय अमाफोरजोंबो जानो मोजां मोनो आङो दाउफोरजोंबो जानो जानो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायैबो नोंथां बिसोरो सबाय ओंख्रिफोरखौबो जानो मोजां मोनो आरो आंनि मोनसे साबसिन जानो मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाबाय सबायजों साम'जों सबायाइजों साम'जों ओंख्रि मोनबाथाय माने बिराद गोथाव मोनबाय आरो आङो बिराद जानो मोजां मोनो दा नोंथाङा मोजां मोनगोन ना मोना सबाय साम'खौ जानो
मोनो नोंथां आंबो बहुत मोजां मोनो सबायजों साम'जोंखौ माने गोदोनि बेओंखायनो जाबोनाय हिसाबै आं बहुत मोजां मोनो आरो नोंथां सबायाइनि साम'जखौ औ आरो बिदिनो बोथोर लायै बोथोर जोंना बेदरफ्राबो सोलायनाय जायोना माने ओरै माइ हाखांनाय समबा बिदिनो एन्जर एन्जर बेदर बे बेफोरबायदि मोनोना नोंथां बिदिनो एन्जरजों बे सायना मुला बेफोरजों एवनानै जानो बहुद मोजां मोनो आरो आं नोंथां अन्थाइ बाजाब बिदिनो नोरसिंफोर होनानै
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोर समावथ' जोंहा बर' हिसाबै माने माबा बिदिनो एम्बु जायोना जोंहा
औ नोंथां औ
औ नोंथां बेफोरखौ माने बहुत मोजां मोनो आरो आं नोंथां माने एम्बु फोरखौबो औ नोंथांआलाय जाफेरा नामा बेफोरबादि एम्बु एन्जर
जायो नोंथां जायो सिगांनि समफोरावथ' जोंनि ओनसोलाव बिराद माने एन्जरफोर मोननाय जायोमोन नोंथां दुब्लि बारियाव ओरैनो माबेबा मोनसे हाब्रां जायगाफोराव जोङो जों माने सिगांनि समावथ' उन्दै उन्दैमोन एसे बेै समाव माने खदाल लायै लायै दुब्लियाव थाङै थाङै माने जावहैनाय लाबोनानै जानाय बेफोरो माने जानो मोजां मोनो आरो गोदोनि समनि ओंखायनो बियो जोंनि समाजाव दंखायो हिसाबै माने बेफोरखौ जानो बिराद मोजां मोनो आरो आरो एम्बुफोरखौथ' मा बुंबावनो बोथोर बोथोरनि जानाय जेनेबा जाग्रा खाजा होननानै जों बुंनांगोन बेखौहाय एम्बुफोरा जेनेबा बोथोर लायै औ बोथोर लायै बोथोर जोङो बेफोरबायदि एम्बु बेदर एन्जर बेदरफोरखौ जोङो जानाय जायो नोंथां दा बिराद मोजां मोनो आरो आङो जेनेबा अन्थाइ बाजाबफोर होनानै जानो आलुजों बेफोरबायदि जानो बिराद मोजां मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां बोथोर फैबा माने बोथोरजों मिलायनानै जानायफोरखौ बुहुत मोजां मोनो आरो नङा होमबा नोंथां थां ओंख्रि दा बेदरफोरखौ औ
दा होमबाबो बेनि अनगायैबो बांसिनै अमा बेदरखौ अमा अमा होनबाथाय माने बे जानो बिराद मोजां मोनो आरो अमाखौ गासिबो रोखोमनि जेखि रोखोमनि सङा मानो जानो बिराद मोजां मोनो आरो एवनाय जा- जेनेबा आलुफोरजों जेनेबा मबेबा मोनसे ओंख्रिजों संनायानो जा अमा होनबाथाय माने जानो बिराद मोजां मोनो आरो ओरैनो सबायफोरजोंबो संनो हायो आलुफोरजोंबो संनो हायो गुबुन गुबुन रो- खोमनि माने अमा बेदरखौहाय संनानै जानो हायो आरो दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन बेदर नाफोरनि अनगायै आङो अमा बेदरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नोंथां दा नोंथांनि साबसिन मोजां मोननाय बेदरा मा
आंनाबो बुंनो थाङोबा अमायानो नोंथां
औ
माने अमाया जोंना नांगौबानो मोननाय हिसाब बेदर बिदि नालाय नोंथां माने जोंहा बेखायनो जाबाय थानाय जायो नांगौबानो माने जानो लुबै माने लायनानै जाब्रबनाय जायोना नोंथां मोननाय जायो माने बेखायनो गोथाव मोनो आरो माने नोंथां बहुद मोजां मोनो
दा होमबा नों नोंथांनि बेदोर साबसिन मोजां मोननाय बेदराबो अमा जाबाय होमबा ना? होमबा जों थां गोबांथार सावरायलायबाय मिथिलायबाय दा जोंङो बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोननानै दा जोंङो थां माखासे सम मोनोब्ला माब्लाबा मोजां रायज्लायफिनसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायफिनसै नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां दोनथ'लायसै, ओ ओय दानहरलाय अरन
दानदों। जायासै